औ औ आब' खोनादो।
बिनानाव ओ जों दा बिदिब्ला बर' आइजोफोरनि मेगं नागिरना जानायनि सायाव रायलायनोसै ना?
औ आब'।
दे बिनानावा बुंग्रोदो बिदिब्ला बर'फोर बर' आइजो फोरा गोदोनिफ्राय मा मा मेगंखौ नागिरनानै जायो हाग्रा बंग्रा नागिरनानै?
औ जोंथ' बर' आइजोफ्रा माने गोदोनिफ्रायनो गोबां खस्थ' मावनानै जाबोयो नङा होनबा आब ब' औ माने बिदि दिनो जोङो माने सिगांनिफायनो गोदो गोदायनिफायनो बर आइजोफ्रा हाजो सेर सेर थानानै दिनो हाग्रा बंग्रानि दिंखिया किफि बेन्दों मोखना गोखा बिदिनो माने गोबां रो खोम रोखोमनि मैगं थाइगं नागिरनानै जायो नङा होनबा आब'?
नंगौ औ।
उम बिदिनो आरो दैमा दैसाफ्रावबो जोङो माने दैमा दैसा सेर सेरफ्रावबो गोबां मैगं थाइगं मोनो नङा
नंगौ औ औ।
हाजो सेरफ्रावथ' बांसिनानो मोनो। सिगांनिफ्रायनो आरो जोङो थांबायबो थायो आरो जों इदिनो माने जोंनि आइजोफ्रा खानानैबो माने लाबोयो आरो लाबो बोनानै जोङो एसे एनै मोन नायफोरखौ आरो जोङा ओ फैसा थाखा मोननो थाखायबो हाथाय बाजाराव फाननानै लायो फाननानै फाननो थाङोमोन नङा होनबा आब
नोंगौ औ।
आब'आ दा इसे बुंदो। जोङो माने मारै मेगं थाइगं खानानै हाजोनिफाय लाबोनानै बोरै फाननानै एसे एनै खरसा मोनो बैसोर
औ उम गोदो गोदायनिफ्रायनो माने जों बर' आइजोफोरा मैगं नागिरनायाव बयबो आखा फाखा होननांसिगोन आरो। बिदिनो माने जों बर नखरफोरा बांद्राय नखरानो गोनां नङा बे हिसाबै मैगं थाइगंखौ नआव जानायजों लोगोसे से जोङो हाजोफ्राव न दैमा सेरफ्राव नोंस हाग्रा बंग्रा थानाय जायगायाव जों मैगं नागिरथारो आरो जेरै दिंखिया आरो थास बिथराइ थास आइथिं आरो बे मान्दे दैयाव मान- लाग्रा मान दे सिबुं मेगं गोबां मैगंफोरखौ जोङो बर' आइजोफोरा सिनायनानै खावसे जानानै माने जों न'खरनि खरसा बुथुमनो थाखायबो जों रां मोननो हायो आरो बेखौ फाननानै
औ औ आब'
औ दा बे मैगंफोरनि गेजेराव बर' आइजोफोरा ओ थास'नि मा मा बाहागोखौ जायो? बिनानावा बुंदो
जोंनि बर' आइजोफ्राथ' माने थास'खौ माने जोङो थास'खौ माने जाजोबो होनबाबो गोरोन्थि जानाय नङा खोमाना आब'? मानो होनबा जोङो थास' बेदरनिफायबो जों थास' बेदरखौबो जायो। थास' बिफांनि बाहागोनि फाय जों थास' बि थरायबो जायो। आरो जोङो थास' बिबारखौ खौबो जानो हायो। आरो जोङो थास' आय थिंखौबो जों जायो। जानायजों लोगोसे जोङो माने थास'खौ खिथि खालामनानैबो जोङो माने बजाराव फाननानै माने जोङो न'खरनि थाइसे थाइनै माने इंकामबो खालामनो हायो।
नोंगौ औ
दा बिनि आबादखौथ' बयबो मावफ्रामो नङा होनबा? बे न'नि थास' आरो हाग्रानि थास' मोननै जुदा जुदा दं जाहैबायना थास'आ गोबां रोखो खोमनि दङ ना? जेरै अमा जा बे थास'खौनो हाग्रानि थास'खौ आरो जोंनो मा जों फिनाय अमानोबो रुनानै जाहोनाय जायो। आरो बेजों लोगोसे से मानसि जानो हायि थास'बो थायो हाग्रा बंग्राफ्राव आरो थास' दुदालि होननाय दं बिसं जाग्रा दङ बे मोनसे ए उम माने बेदर गोलाव थाङोना थास' बेखौ मा होनो औ औ थास' बासर बेखौ गोबां बर'फ्रा जायो आरो
जोङो थास' दुदालि मादाव जोङो थास'नि थास' दुदालिनि गांखंखौबो जायो न
नोंगौ औ औ ओं ।
थ' जोङो हाजो हाला सेर सेराव बे जोङो मा होनो थास' गोसोम गोसोम मोनोना बिनि माबा गांखंफोरखौबो जानो हायोना जोङो माने थास' गोसोम गोसोमनि माबाखौ गांखंखौ जाबा थै जायो होननानै जों मिथिनाय मोनो आरो
नोंगौ औ औ नंगौ ।
माने जों इफोरखौबो जानो हायो ।
थास'नि औ थास'नि गासै बाहागोआनो माने जा-जा-जाजायो होनबाबो गोरोन्थि जामारा ना?
औ जाहोनाय नङा हाग्रानि थास'खौबोथ' जोङो माने ओ माबाखौ जायाबाबो जेनेबा गांखंखौ जायाबाबो जोङो माने थास' आयथिं जों जानो मोनथारो नङा होनबा आब'? आरो थास'खौ जों आयथिं मोनजानानै जोङो आरो इखौनो हानानै माने जोङो अमानो रुनानै होफैनोबो हायो ।
नंगौ औ ।
औ ।
बिदिब्ला बर' आइजोफ्रा गोबां आखा फाखा मैगं नागिरनायाव जायो आरो ना?
औ बर'आइजो आ माने गोबां खस्थ' खालामनानै माने न'खरबो खुंबोयो नङा होनबा? दा जोङो थास'नि अनगायैबो जोङो गोबां मैगं थाइगं न'आवनो खेथि खालामनानै जोङो फाननोबो हायो नङा होनबा आब'? आजिखालिथ' जोङो मा ने न'आवनो हा जि से थायो बेखौनो जोङो लाइ लाफा बायदिसिना गोबां रोखोमनि मैगं फाननानै बा गायनानै जोङो न'खरबो खुंबोनायखौ नुनो मोन्दों ।
औ । दा न' न'फोर न'फोराव मैगं गायनायनि माखासे बुं दे दे । मा मा मैगंफोरखौ खेथि खामनानै जों न'आवबो जानायजों लोगो से फाननो रां मोनो ।
औ जोंनि नआवथ' गायनाय होनबा बुंनो थाङोबा जोङो जोंनि दाथ' लाइखौथ' जों नुखायो।
औ नंगौ।
फा, बेसर, दुन्दिया। आरो थास' एफोर आरो था सोमलि इफोर खौबोथ' जों गायनानै जोङो जानायजों लोगोसे बजारावबो फाननो हायो नङा होनबा। औ दाथ' जोङो। लाइ लाफा लाइखौ न'आव बेसे जाबाय आरो जों बाजारावबो एसे फानहैबाय। आरो दुन्दियाखौथ' जों मिथिखायोना इन ओंख्रिं याव होबा माने ओरैबायदि माने बिनि गोथाव आरो मोदोमनाया बेलेग रोखोमनि जायो नङा होनोमबा। अ औ इदिनो आरो था सोम्लिखौबो जोङो ओ मा होनो बिफांखौ माने फेदेरनानै जोङो था सोम्लि मोनो नङा बा इखौ रुनानै जों जानो हायो इखौ जायोबा जों माने बाबो‌ उखैनायखौ सुुंफुंनो हायो नङा होम
नोंगौ औ औ। बे गोबां हेफाजाब होयो जे ओेरै मालाबा समाव खामला माइ हानाय टाइम । औ बेखौ रुनानै हैब्लाबो। जोबोद गोजोननाय मोनो आरो ।
औ संख्रि सा फोरजों खहाब सिनाय मोनो आरोखि माने औ
दा बेजों लोगोसे मेसेंनि मैगं आरो दैज्लांनि मैगं । बेफोरनि मैगं मि थिगौ नामा नों
औ दैज्लांनि मैगं होनबाथ' जोङो दा बुंनो थाङोबा जोङो बल जिका भिन्दि पट टल खुमब्रा इफोरखौ नुनो बांसिनानो नुनो मोन नङा होमबा ब आरोथ' खुमब्रा होनबाथ आरो हांसोजों खुम्रा रैबायदि गोथाव जायो नङा होमबा आब आरो बहलजों लकेल ना होदेरबा माने गोदै गोदै दैसोब दैसोब जानो मोजां मोजां मोनो
ओ जोबोत
थाइबेंबो गायो नङाहीमबा गरम बोथोराव जोङो थाइबेंखौ माने जाबा माने थानदा एसे बाबो मोजां मोनो
ओ नंगौ
मेसें बोथोरनि होनबाथ लाइ लाफायाथ थाखायोआनो मेसें बोथोराव लाइ लाफा हाखौ जोङो माने रुनानै जाबा जों एसेबा मोजां मोनो आरो थासखौबो थासखौबो जोङो मेसेङाव मोनो
औ दा बैफोर मैगंफोरजों मा मा लोगोआव होफायोब्ला गोथावसिन जायो माने लगाय मोनदेर मेगं ओरैनो गोजा जायालासिनो लगाय मोन्देर मैगं जानायनि एसे बुंदों बे
औ बेफोरजोंथ जोङो ना बेदरजों जाबाथजों बांसिन गोथाव मोनगोन खै नङा होनबा एसे एसे बेदर थाबा माबा बा ना थाबाथ ओंख्रिया बांसिन गोथाव जायो एसे मिरामिसनिसाय माने बेदर होदेरब्ला मौबा माने खबसेबाबो बारा हाबो नङा होनबा जेरै
आबो औ औ
जों लकेल दाउ होदेरबा ओरै बे बायदि गोथाव जायो बिनि टेस्टआनो आलादा रोखोमनि नङा होनोमबाबो आरो ओरै जिकाजों लकेल ना एसे होदेरबाय बेयावबो गोथाव जाबाय बेयावबो नाजों दैसोब दैसोब बह गोथाव जायो
नंगौ ओ
लाइजोंबो लाइ लाफाजोंबो खारै संनानै ना गोथां एसे एनै गारसनना होबा मोजां जायो नङा होनबा जों दा लाइ लाफाखौबो लाइजों लाफाजों खारै संनानै जोङो माने ना एस से होनानै गोथाव मोनजायो आरो जों लाइ लाफाखौ रुनानैबो जानो हायो नङा होमबा आब आरो लाइजों अनला होबा थ' आरो बुहुत गोसा जायो
नंगौ औ माने बे ओंख्रिया एसे फाख्रा फाख्रा जासिगोन बिनि महरा दा आरो थाइगिरजों मा मा जायोब्ला गोथावसिन जायो थाइगिर थाइगिर
थाइगिरजों मा मा जायोबा होमबा बुंनो थांबाथ' थाइगिरजों अनला बुहुत गोथाव जायो नङा होनबा आरो थाइगिरखौ जों गोथ थांबोथ' जानो हायोना जेनेबा सङा लासे जों खाजिबो रुजाना लागाना जानो हायो आरो जोङो थाइगिर जों ना होनबाथ' आरो मो जांसिनबो मोनजायो गोथाव मिलौदो
नायाव बिदिब्ला थाइगिरखौबो खाजि जानायाव जोबोद गोथ थाव ना आरो अनला जोंबो बेराद गोथाव नाफोरजों जायोब्लाबो गोथाव आरो बेयो थेसा
थाइगिरनिफ्रायबो जोङो माने आजिखालियाव जों थाइगिरखौबो बायनानैसो जानांगौ जासै।
नांगौ औ।
हाजोफ्राव माने बांसिनानो खम नुनो मोनसै माने थाइगिरखौबो दाना आजिखालि खम नुनानै जोंङो हाथाफोरसो बायनांगौ आजिखालि थाइगिरा थाइसेयावनो दस थाखा खरि जाबाय। सिगांनि दिनावलाय माने एभेलेबेल मोनोमोन नालाय।
नोंगौ। ओ बैफोरखौनो जु-जुदि हाजो सेरनि बर' आइजोफोरा हा-हा-हाग्रा न'आखि हाजोफ्राव नागिरनानै फानफैयोब्ला बे थाइगिर एबा मैगंफोराथ' गोबां बेसे न होनानैब्ला बायनाय जानाय नुयोना टाउन
औ नुयो औ जोङो माने बर' आइजोफ्रा बिनिफ्रायबो जों माने न'खर सालायनो हायो आरो हाग्रा बंग्रा फाय मैगं बुथुमनानै बिफां लाइफांनिफ्राय जि मोनो हाग्रा बंग्रा खानानै फाननानै बा न'आव खेथि खालामनानै गोबां माने न'खर खुंबोदों आरो न' जोंनि आइजोफ्रा?
औ औ
आजिखालिथ' आरो जोंनि आइजो माहारिया जिरायनानै थाला। सान्दुं गोसाबाबो सान्दुंखौ सान्दुं बायदि मोना अ खाखौ अखा बायदि मोना। माने गासिखौबो खस्थ' सहायनानै माने मैगं थाइगं बु थुमनानै फाननानै न'खर खुंनायाव बुहुत मदद होबोसै आरो न' जोंनि
औ नंगौ औ दा बैयाव जि बारायाव हाथाय जायो बे बारायखौ बिसोरो एकदम एंगारा आरोना। बिनि सिगां बिसोरो हाथायनि सि सिगां सान से सिगां बिसोरो सानदुंब्लाबो अखा अब्ला बिसोरो फाननांगौ खिनि हाग्रायावनो मोननाय न'थि न'नि मैगं बेफोरखौ बुथुमनानै बिसोरो बे हाथायाव फानहैथारनाय जों नुयो आरो।
औ आजिखालिथ' आरो हाग्रा बंग्रानि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगायाव ट्रेनजों थांनानै बि सोरो मैगं बा मैगं थाइगं लायनानै बो माने बजाराव फाननायखौ जों नुनो मोनसै आरो
नोंगौ औ दा बेबायदि फाननायावबो फाननायाबो मोजां ना जों जोंनि न'खरखौ खुंनो हायो। जेराव जों जिरायना थायोब्ला जों अलसिया जायोब्ला जोंनिनो खहा जायो आरो जोंहानो मा जायो नांगौखिनिखौ जों सुफुंना लानो हाया जायो गोरिब जालांना
औ औ
दा बेनि थाखायनो जों बयबो आइजो माहारिफ्राबो माने गोसो होनांगौ आरो बेबायदि जिरेन थेलासिनो औ औ दे बिदिब्ला जोङ रायज्लायनायखौ दोन्थ जाासिगोना बिनानाव।
औ आब औ दे गोजोनथों।